खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
मोजाङैनो दङ नोंथाङा औ औ नोंथाङा आंनो मोनसे सोंथि फोर फोरमायनो हागोन ना
औ दे सों
औ औ जौखौ माबादि बानायो जोंनि गामि ओनसोलाव नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना
औ जोंनि गामि ओनसोलावथ' ओरै जौनि माबाया नेम खानथि बायदिनो आरो दा जुमाय गोरान जुमाय गोरानखौ ओंखामजोंनो बानायो
हेल' औ औ खोनादों नोंथां औ खोनादों औ औ खोनादों खोनादों
जोंना जुमाया गोरान गिसि दङो खोनाबाय
औ औ खोनादों औ खोनादों खोनादों खोनादों
जोंङो बर'आवथ' जों जुमायखौ गोरान होनो अबेखौबा गिसि होनो दा जुमाय गोरान बेखौ ओंखामजोंनो बानायनाय जायो दा ओंखामखौ संग्रोनानै इसे एसे गुसु खालामना लाबाय आरो जोंना जुमाय बानायनो थाखाय एमाव एमाव नांगौ जायो दा एमावखौ मोखोना बिलाइ बिबार बेफोरजों बानायनानै देनानै लारु सिथुमनानै फोर फोरानना दोननाय जायो आरो बेखौ दा बानाय नै फोराननानै बियो राबासो बेखौ फोननाय जायो आरो
औ औ नंगौ
बेखौ आरो फेसेवनांगौ जायो ओंखामजों फोननानै फेसेवनांगौ जायो सप्तासेसो बा सबथानैसो दोननांगौ जेसे दोनो एसेनो जुमाया एसे एसे साबसिन जायो आरो
औ जायो जायो थारैनो
जुमायखौ लोंखांनाय सेराखौनो आरो जुमाय बानायजाबावो मोनसे से जायखौ बुङो सेरेब बुङो बिदिनो बायदि बानाय जायो आरो
औ औ नंगौ थारैनो
औ जुमायखौ आरो फिथाइ सामथाइ बायदिनिबो बानाय जायो जेरै रै आमलाय बेफोरबायदि जों बानाय जायो आरो
औ दा जौखौ लानानै सासे फरायसानि जिउआ माबादि गाज्रि बिहोमा होलांनो हायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ औ हागोन दा जुमाया दाथ जोंनि नेमखान्थियाव बाहायनाय जुमायब्लाबो दा गेदेर उन्दै बेयाव बाहायनायनि मोनसे फाराग थायो
थायो थायो औ
उन्दै बैसोआव जुदि जुमायखौ लोंनांगौ अब्ला बिनि सोलेर आरै बा बाहायजानाय बाहायजायिया बिनि माबायावसो बैसोआवसो सोनारो आरो दा उन्दै बैसोआव बेफोरखौ बां द्राय नांनायनि बारा बाहायोब्ला बिनि सोलेराव एसे खहाब फैनो हागौ एबा बेमार आजारनि थासारिया सोलायलांनो हागौ नांनायनि बांद्राय बाहायोब्ला बिहा खहा दङ आरो दा समायाव
औ नंगौ नंगौ नंगौ दा नोंथां
औ दे
जौ बानायनायाव जों माबादिहाय मा बेसेबां आगजु आइजें आइला नांगौ जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोनना जौ बानायनायाव
औ हागोन दा जुमाय संनो गोबां आगजुनि गोनां थि जायो जेरै मा होनगोन बेखौ खान्था आरो जुमाय ओंखारनो थाखाय पाइप आरो हा मिहि आथा गोनां आयथाल हा नांगौ जायो बेखौ लिरथेनानै दोननानै आरो बथलफोर नांगौ जायो बे खौ लाखिनो जमा खालामनो थाखाय आरो दै माइरं आरो‌ बेफोरखौ जेरै खेरा अफ्रि बेफोरखौ नांगौ जायो आरो दैया दुंग्रोनांगौ जायो आरो जमाय संनो
दा आंबो नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै जौ जुवानि बागै नङा होनबा गुवारै दा जौ जुवा बुङोब्ला जोंनि गामि ओनसोलाव जों गोबां गोसारनानै थानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा गोबां मोननो मोननो थाङो जोंनि गामि ओनसोलाव जेरैहाय जोंनि गामियारि जौआनो जा एबा जों जायखौ जों गोजा बियार होनना बुङो नालाय बायदि निसा बुस्थु बेफोरखौ जों बायदि रोखोमनि बायदि बायदि मैया मोननो हाङो थिग बेबायदिनो जौखौ लानानै गायदि खायसे खायसे मानसिया बायदि फालांगि मावबोगासिनो दङ जौनि फालांगि नङा होमबा
औ नंगौ
थिग बेबायदिनो जौनि फालांगि खालामनाया मोनसे साबजाथाव नङा होननानै आं सानो मानो होनोब्ला बिथांमोना खायसे फुजा फोरबो खेराइ मारायाव बिथांमोना जौनि गला होयो नङा होमबा
औ नंगौ
जेराव जौ जुवा लोंनानै खायसे सुबुं सेंग्रा जोहोलाव लाइमोन सेंग्राफोरा जौ लोंलाबायनानै बुदलाय सुदलाय खामनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा औ बेनि गेजे रजोंनो जोंनि खायसे खायसे सुबुंनि गेजेराव दाङा बाजि जालायनायखौबो जों नुनो मोनो जौ जुवा लोंनानै नङा होनबा आरो फरायसा जिउआव खायसे गथ'फोर खौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जौ जुवा लानानै गब'नानै थायो जायनि जाहोनाव फरायसाफोरा गावनि जिउखौनो गाज्रि लामाथिं लानानै थाङो नङा होमबा थिग बेबायदिनो खासे मोजां फरायसा जानोब्ला सासे मोजां मानसि जानोब्ला जेब्लाबो जौ जुवानिफ्राय गोजानाव थानाया गाहाम होननानै आं सानो नङा होमबा नोंथां
औ औ
मानो होनब्ला बे मोनसे निसा बुस्थु निसा जातिय बुस्थुसो नङा होमबा थिग बेनिखायनो बेखौ लायालाबासिनो जौ जुवानि खाथियाव थाङालाबासिनो बेनिफ्राय जेसे हायै एसे गोजानाव थांनाया मोजां होननानै आं सानो नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ दा जों ओरैबायदि नुन मोनो जेराव जौ नङाब्लानो मोनसे खर्म एबा फुजाया जाया दा आथिखालनि जुगाव नोंथां
नोंगौ नोंथां
औ
थां मोनसे फुजा एबा फोरबोआव जुवा नङाब्लानो मोनसे फोरबो जाया नङा होमबा खोनादोंना औ औ औ थिग बेबादि औ औ जेरैहाय आथिखाल नायनो थां नोंथां सक सक जौनि गला हाथाय बाजारावबो जौनि गला बायदि बायदि नङा होमबा
औ
रोखोमनि जुवा जौ मोननो हाङो जेरैहाय जों बेलेग हादोरनिफ्रायबो फैनाय जौ आरो जोंनि हादोरावबो बानायनाय जौ बायदि बायदि जों नुनो मोनो नङा होमबा
औ औ नोंगौ
दिनो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव जौखौ लानानै माबादि ओ मोनसे फोरबो एबा खर्म खर्मफोराव माबादि जौखौ बाहायो नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनो हागोन ना सुंदयै
जोंनि फोरबोआवथ' दा जेनेबा बिदि बाथौ फुजानि जा खुंफुंथाय बेफोराव जुदि इदि ओम दखान गलाफोरनि होनायनि बिथोन मोनोब्ला बेफोर जौ जुवानि गलाफोरा बांसिन नुनो मोनो आरो जुदि बे जुगथि हिसाबै बादा होनायखौ नुनो मोनोब्ला बेफोरो खम जायो
औ औ नंगौ
आफादगिरिफोरा जेखौ सामलायगिरि फोरा मोजाङै सामलायोब्ला बेफोरनि जुवा दखान गलाब फ्रा बन्द' जायो आरो
औ औ जायो जायो थारैनो जायो औ
दाथ' ओरैनो बाहायनाय खौ बारा नुवा जोंनि एरियायाव आरो
नुवा दा नोंथांनि बादिब्ला जौ जुवाखौ लाखिनांगौ ना बन्द' खालामनांगौ
आंनि थिरांथायावथ' जौ जुवा होननाया मोनसे गाज्रि मुवा बेसाद निसासोनालाय आंनि मथेबा बाह बाहायैया गाहाम आरो हानायखिनिखौ बन्द' खालामनो नाजानाया गाहाम आरो
औ औ मानो होनब्ला जौवा मोनसे औ औ नंगौ
उन्दै थासारि एबा खुदिया फोरनि थाखाय गाज्रि नालाय बे फोरखौ बन्द' खालामनो नाजानाया गाहाम आरो
अ जिहेथु जौवा मोनसे निसा जातिय बुस्थुसो नालाय
औ
जायखौ नांनायनिख्रुइ बांसिन बाहायो जाय सुबुंफोरा जायखौ जों लिमिट एबा नांनायनिख्रुइ बांसिन बाहायनानै गावनि देहा सोलेरखौनो गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन खालामना लानायखौ जों गामि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ नुनो मोनो नङा होमबा
औ
थिग बेबादिनो दा जौ जुवा बुंनो थाङो ब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि गोबां नुनो मोनो जेरैहाय जुवा जौ निसा जातिय' बुस्थु होनोब्ला जेरैहाय सिगारेट बिरि सादा गानजा द्राक्स बायदि बायदिखौ जों बेरखां होनो हायो नङा होमबा सिना मोनो जायनि जाहोनाव बेे निसा जाथिय' बस्थु जेरैहाय ड्रागसफोरखौ जानानै जोंनि लाइमोन सेंग्राफोरा गावनि जिउखौनो गाज्रिनि लामाथिं लांनाय खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा
औ औ नंगौ
जौ जुवा जौ निसा ला नानै गारि सालायनाय बायदि बायदि नु-नुनो मोनो जेराव गावनि जिउखौनो खहा खालामना लानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ
थिग बेबादिनो जौ आरो निसाया सासे सुबुंनि जिउखौ फोजोबस्रांलांनोबो हायो होननानै आं सानो नंगौना नोंथां औ थारैनो दा जौ जुवानि अनगायैबो फुजा फोरबोआव मा मा मोजां खामानि मावनो हायोबा मा मा दखान फानहोनो हायो जौ जुवानि अनगायैबो नों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना एसे आंनो
फोरमायनो हागोन दा जेनेबा मोनसे फोरबो फालिनो थांनायाव जेनेबा सुबुंनि भिरनि थाखाय एबा बे फोरबोखौ मोजाङै खुंफुंलांनो थाखाय मोनसे गोबां सुबुंनिबो गोनांथि जायो इयावनो दखान गला आरो गोनांथि मुवाफोरनिबो गलाफोर होनो हायो जेरै जि दखान
हम
गोनांथि आगजुफोर बर'नि जेखाइ खबाइ बायदि नेमखान्थिनि आरो मा होनगोन बेखौ खांसि खुरै बेफोरबायदिनो होनो हायो आरो मेथाइ आखाइ जानाय लोंनाय जुवा जुवा फेरेनाय इदि बायदि दखान गलानि अनगायै आरो
ना नोंथां हेल'
औ
औ दा जोंनिया समाबो जोब्बाय नोंथांजों रायज्लायनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय नङा होमबा औ साबायखर थाबाय नोंथां उनाव आरोबाव फिन खेब सेबाव लोगो मोनगोन होननानै
औ उम फासबटखौ सैथारा आङो दे सोलाय ना हो सोलाय सोलाय